नोंथां औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। नोंथां जेनेबा जों दा सानै जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
औ जेनेबा जों दा बर'फोरनि गोजाथ' जोंनिया गोबां जानाय। बा लोंनाय। जेरै जौ सेरेब नङाब्लाबो जोंनिया बेनि अनगायै जोंनिया गोबां जानाय लोंनाय जेरै अमा बेदर जेरै सबाइजों सामु बेफोरनि गोबां जाहोनाय लोंनाय दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा बेफोर जानाय लोंनायनि सायाव।
औ जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दं। बेनिनो आङो बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनि आङो। जा मोन्दांथि दं गावनियाव बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनि। बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि होननानै ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दं। जेरै नारजि अमा अनला मेवाय बेफोरबायदिहाय। ना खांख्राइ साम' जोंहा नाफाम बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दङ। जों बेबायदिनोहाय बे बेफोर ओंख्रिखौ जानो जोंहा माबायदिहाय संनांगौ बेनि सोमोन्दै आं अनलाजों दाउ बेनि बागै एसे बुंनि। जोंहा अनलाजों दाउ बेखौ जे अनलाखौ दाउजोंल' जि जाथारनांगौ बे नङा जोंहा अनलाखौ जेरै अनला मेवाइ थाइगिर थाइगिर औवा मेवाइ बेफोरबायदिहाय जोंबो संनो हायो बा खोमा बिबार बर'नि जाग्रा ओंख्रि बेफोरबायदिजों संनो हायो अब्लाबो आं दा नारजिखौ दाउजों माबायदि अमाखो अनलाखौ दाउजों माबायदिहाय सङो बेखौ गिबियावनो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनि।
औ। फोरमायलाय
गिबियावनो जोंनो अनला खालामनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जायो। जोङो माइरं खौ सुनानै दसे समनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला। जोंहा जेन माइरंखौ देयोब्ला थाबनो गेब्लेयो। बेनि थाखाय जोंहा बेखौ दसे सम रुयजासिम दैयाव सोमनानै दोननांगौ। दैयाव सोमनानै बेयो रुयोब्ला जों बेखौ बोखांनानै बेखौ खोबसि होमबा जोंहा दिंखि बेफोरबादियावहाय देनानै गुन्दै खालामग्रोनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो बेजों संनो थाखाय दाउखौ सिथारनानै साफा खालामनानै बेखौहाय जों गोदानानै सुनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो जेरै अरदाबावहाय अर जनायना जों बेयावहाय सान्द्रि उम बेवहाय जोङो सारायखौ होनानै जेब्ला साराया दुङो अब्लाहाय जों बेयावहाय थाव ओमफाय जेरै जोंहा पियास बेयाव नांगौ जेरै रुगुन बानलु बेफोरखौहाय देनानै जोङो बेखौ होनानै बेवहाय जोङो मोज दाउखौ मोजाङै फ्राय खालामनानै बा एवफ्रानग्रोनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो जाखिनि दै नांगौ
औ।
जग' होयो बेनि उनाव जोङो देनानै लानाय अनलाखौहाय बेहा गुन्दैखो फ्रि फ्रि होनानै सारनानै बा फ्रि फ्रि होनायखौ जों नुयो। अब्ला जोङो बेखौ होयोब्ला गारबाजों एरबाय थानांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा अनला सङोब्ला बे खौ जों एरबाय थायाब्ला जेब्ला अन गुन्दैखो होयो अब्ला जों एरबाय थायाब्ला बियो लद्रा लद्रा गथा खायो बेनि थाखायनो जों बेखौ एरबाय थानांगोन। बेवहाय बेनि उनावहाय जों बेयाव संख्रै आरो खारै बेफोरखौहाय होनांगौ। जा जा नांगौ जगार बेखौ होखांनायनि उनाव जोंहा दैया नांगौ बिबांनि रानोब्ला बा जानो जाखिनि जोंनो जानो थाखाय नांगौ बेखिनि जायोब्ला जों बे ओंख्रिखौ मोनबाय होननानै साननानै लाजायो आरो जों बेखौ जानो हायो। बेबायदिनोहाय बर'नि लोंनाय जानाय लोंनाय जानाय होननानै लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंआ गोदो गोदाय आबौ आबै आजौ आजैमोननि दिननिफ्रायनो नुबोनाय। जोमाय गिसि लोंनाय जौ लोंनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। दासिमबो जोङो बेफोरखौ लोंनायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो जोङो गोदोनि बादि जेरै दुब्लि फोथाराव माइ गायोब्ला हालेवोब्ला जों जुदुआवहाय थायफा जुदु थायफा जौ सेरनानै लोंनाय बिफोरबायदिखौहाय जोङो बांद्राय बिबांनि नुनो मोनला।
औ औ।
अब्लाबो जोंहा बर'नि ओंख्रि नारजि अमा बेफोर जेरै लाथा एम्फौ बेफोरो जेन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंबो मिथिजाबाय गुबुन हा नि सुबुंफोराबो दानिआ बर'नि ओंख्रिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां
बेनि अनगायै बर'नि ट्रेडिसेनेल ओंख्रि बेखौल' दानि दिनाव जों जानायखौ नुनो मोना गोबां ओंख्रि जेरै दालि आलु कबि लेस्रा बेफोर ओंख्रिखौबो जों जानायखौ नुनो मोनसै नोंथांआबो बर'नि ओंख्रि आयदानि सायाव एसे जा नोंथांनिआव मोन्दांथि दङ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंगौ जेनोबा जोंनिआ बर'फोरनि जानाय ओंख्रि होनोबाथ' जोंनिया अमा बेदरखौबो बुंजायो नङा होमबा
औ थारैनो नोंगौ नोंथां
औ जेनोबा जोंनिआथ' जोंनिआ जेनोबा जोंनिया गा माबा मोनसे जेनोबा गेदेर जेनोबा हाबा कासकर्म बा जेनोबा जोंनिआ सिलाकरन बायदिआनो जा बेवहाय जोंनिआ अमा बेदर नङाब्लानो जाया जों बर' सुबुंफोरनिआ नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
औ औ बेनि अनगायैबो जोंनि अमाखौ जेनोबा जोङो मबेबा मोनसे खाना जानाय बा जेनोबा जोंनिआ मागोफोरावबोथ' जोंनिया सप्तासे बा माखोसेयाव लागै अमा बेदरखौबो जों जायो जेरै सावनानै जायो एवनानै जायो बायदि रोखोमै जेनोबा आलुजों संना जायो सोरबाबा नारजिजों संना जायो सोरबाबा सोरबा सावना जायो सोरबााबा जेनोबा उ औवा फमफ्लायाव जेनोबा सोना खावनानै सोनानै संनायखौबो जों नुनो मोनदों औ इदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि अमा बेदरखौ जानानै गोबां मोजां बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे जेनोबा बर' सुबुंफोरनि जानाय जेरै नोंथांआबो बुंबावदों बेनि नामखौ जेरै ना फाम बेखौनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनिसै बानायनाय आरो जानायखौ जेनेबा जोंनिआ नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबिआवनो ना नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां सो औ जों जायखौ फुख्रि बा बिलो नङाबा जोंनि हाखर हालाफोरनिफ्रायबो मोनो दानियाथ' दैज्लां बोथोर जों फोथारनिफ्रायबो हमना लाना फैनायखौ नुनो मोनो औ बेखौ जोंना औ बेखौ जोंनिआ बे नाफाम बेखौ जोङो नाखौ लाना फैनायनि उनाव जों नाखौ सानसे बा साननै फोरानो आरो फोराननाय समाव जोंनो थास' गोसोम नांगौ नालाय नाफाम बानायनो बेखौथ' जोंनि बारि ओनसोलफोरावनो जोबोद गोरलैयैनो मोनो बेखौ जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांना नागिरलायनो नाङा बेखौ जोङो थास' गोसोमनि मोदोमखौ लानानै फैखांनायनि उनाव जोङो ना गोरानखौ बेजों लोगोसे दिंखियाव देफायो आरोना अब्ला बेनि उनाव जोङो देखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दुलुर दुलुर लारु बानायो जेनोबा ग'था ग'था बेनि उनाव जों बेखौ आरो सो आरो साननैसो फोरानबावनानै बेखौ जोङो भैयाम बा थेमाफोराव सोना दोनो जेब्ला जानो गोसो जायो अब्ला जायो बेनि उनाव बे खौ बानायनो थाखायथ' जोंना जेनोबा जोङो गिबिआवनो साराय गुदुंआव जेनोबा थाव थाव एसे होग्रोबाय बेनि उनाव जोंनिआ फा बानलु संख्रै बेनि अनगायैबो जेनेबा स्रिसुन बिदि बायदिसिना मस्ला मस्लिखौ होनानै जों दसे बेखौ एवो एवनायनि उनाव जेनोबा बेफोर मोनबा बे फर मोनबा जों बेवहाय दै दैखौ होयो ओमफ्राय दैया एसे गुदुं जाब्ला जों बेवहाय ना फामखौ होना होयो नाफामखौ होना दसे गोदौखाय थानायनि उनाव जों बेवहाय एसे खारैबो होनो हायो बेनि उनावनो जोंनिया दसे थानानै जेनेबा नाफामा दसे गोदौफुबाय थानाय जानायनि उनावनो जोंनिया नाफामा जानो थाखाय थियारि जायो आरो ना
औ नंगौ थारैनो नोंथां
बेखौबो जाना जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां मोजां मोनो आरो जोङो जानायखौबो जेनेबा बेफोर जेनेबा जोङो हायोबा जोङो जेनेबा दखान जेनेबा माबाफोरनि जानला मोनेनला जानाय बुस्थुफोरखौ जानाङा आरो ना मानो होमबा जोङो
औ थारैनो सैथो
जानाय लोंनाया जोंनिया थिगै थायाब्लाबो जोंनि देहायाव गोबां बेरामफोर सोरजिनो मोनो बा मानसिया जोंनिया जेनेबा दुरबल जाबावयो गोग्गो थासारियाव थाया बेनिखायनो जों जानायफोरखौबो जेनेबा मोजां मोजाङै जानांगौ संनानै साखोन सिखोनै बा मोजां मुवा बेसादफोरखौ जानांगौ जों जेनेबा जोङो हायोब्ला जोङो बेदरफोरखौबो जों खदाय जानो नाङा एफा एनै जेनेबा सप्तायाव खेबसे बायदि जानांगौ आरो जों हायोबा गोबाङानो जों न'आव गायनाय जेनेबा गोथां मैगं थाइगंखौ जानांगौ जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो आरो जोङो जेनेबा जो न'आव गायनाय जेनेबा जोंना मोजां जायो मानो होनबा जों बेहाय खम बिबांनि जों खम बिबांनि माने जों बाहायाखौनो बुंजायो रासायनारि हासार बेहाय जों गोबोर हा सार खान्स्रि हासारखौल' बाहायो नाथाय जों दा
थारैनो सैथो
बाजारफोराव जानाय लोंनायनि थाखाय जों बाजार खालामनो थांबा जेरै आलुफोरखौ बेफोराव जोंनिया गोबां रोखोमनि जेनेबा जों नुनायावसो समायना नुयो नाथाय बेवहाय गोबां रासनारि थायो हासार बाहायनानै बिसोरो फानो आरो जाहाव बेयाव बेसोरो औ बेनिखायनो जों जोंनि जानाय लोंनायखौबो एसे जेनेबा धियान होनांगौ आरो जोंनि जानाय लोंनायनि
औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां
नोंथाङाबो बिदिनो माबाफोर जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जों गौथि दंबावोबा नोंथाङा एसे फोरमायबावना होनो हागोन नामा
औ नोंथाङाबो जाखिनि बुंलांबाय बेफोर नंगौ थारैनो गासिबो सैथो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओंख्रिफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बास सोलियो बेबायदिनो नोंगौ जोङो ओंख्रिफोरखौ गावबा गावनो गायनानै बा गावबा गावनो फोनानै जायोब्ला साबसिन मानो होनना बुङोब्ला दानि दिनाव गासै ओंख्रिखौनो फ्राय जोङो रासायनारि बा हास बाहायनानै फालांगियारि खालामनायबा बेखौ जोङो गायनानै फोनानै फानफैनायखौ नुनो मोनसै
औ
बेनि थाखायनो जोङो हाग्रानि जेरै बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानांगौ थाजारि थास' बिबार बर'नि ओंख्रि थास' होननानै बुङोब्लाथ' जों थास'नि गासैखौबो जा जायो आइथिं बिल लाइ थास' बिबार बेफोरबो जोंहा दङ माथि गालदाब खेरादाफिनि बेफोर ओंख्रिखौबो जोङो जानांगौ गेजेर गेजेर अब्लानिया जोंनि देस्रियाबो मोजां आरैनो थाखाय सानो बेफोरबायदि जोङो बांद्राय रासायनारि हासार बाहायनाय ओंख्रिखौ जोङो जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाबो खहा जागोन आरो जोंजों जोंखौ बेराम आजाराबो थाब थाब साब साग्लोबगोन होननानै औ नोंथां होमब्ला जोंहाथ' समाबो थौबाय नोंथां नोंथांनिफ्रायबो ओंख्रिनि ओंख्रि आयदानि सायाव गोबां मोनथिनो मोनबाय नोंथां
औ आंबो नोंथां
औ नोंथां थारैनो दे बिदिब्ला जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे गोजोनथों
गोजोन्थों नोंथां